हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ थारैनो। आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथां नोंथांसिम हरनाय जादों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ हागोन नोंथां हागोन
औ थारैनो बिदिब्ला जोङो ओ जों बर'फोरा जेरै जों ओ आइजें आयला लानानै जेरै जेखायफोरजों ना गुरनाय जेरै बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांनिसिम
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थारैनो बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ
औ जों ना गुरनाय होनब्लाथ' जेरै जोंनो जेखाइ खबाइ नांगौ नङा होनब्ला?
नंगौ नंगौ
आरो जेरै जोङो बे जेखाइ, खबाइखौ लानानै जेरै जोङो दैमानि फारसे ना ना गुरनो थाङो आरोना जेरै जोङो जेखाय जेखाइ, खबायाइ गैयाब्लाबो जेरै जोङो जेंगायफोरजोंनो ओ जेंगाय जेंगायफोरजोंनो जों ना गुरनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो जोंबो गुरनो मोनबोदों आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओजेखाय खबाइ गैयाब्लाबो जोङो नाफोरखौ आखाइजोंनो हमबोनानै गोबां ओ बाजारफोराव फाननायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना जोंनि बर' आइजोफोरखौ
नंगौ नंगौ
औ आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बिदिनो गोबां जेरै जोङो ओ खायसे मानसिया जेरै न'खराव जेरै ओ जानो गैया एबा थेगा आरोना जों बेफोर खौ बेफोरजों लोगोसे जेरै जोङो नाफोरखौ गुरनानैनो जोङो दैमा फोरफोरनि फारसे नाफोरखौ गुरनानै जेरै जों फानहैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना
औ नंगौ नंगौ
औ खायसे मानसिया बेजोंनो जेरै ओ न'खर खुंना खुंनानै दङ आरोना जेरै ना औ नाफोरखौ फाननानैनो औ थरैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो आरोना दैज्लां बोथोरब्लाबो आरो दैमाफोरनि फारसे गुरोब्लाबो जेरै जोङो ओ खा ना खांख्राय जेरै गोबां रोखोमनि ना जेरै सिंग्रा ना, फिथिख्रि ना गोबां रोखोमनि बोथिया नाफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना आरो जोङो हमनोबो मोनबोदों बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ नाफोरखौ जोङो जायोब्ला गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जों जा जायो नङा होनब्ला
नंगौ नंगौ
औ आरो जेरै जोङो मैस्था मैगंफोरजोंबो जाजायो आरोना जेरै जोङो जोंनि बर'फोराथ' नाजों मैस्था होनबा जोबोद ओ गोथाव मोनो आरोना जेरै जोंबो जाफेरबाय आरो जेरै मैसथाजों खांख्राइ खांख्राइखौथ' जोङो गोबां नुनो नुनो थांला आरोना जेरै जोङो आगोलनि आगोलनि जुगावसो जों बांसिन नुयोमोन आरोना गोदोनि जुगाव औ दानि जुगाव जोङो ओ खांख्राइफोरखौबो नुनो थांला आरो मोननोबो थांला जोबोद गोब्राब जाबाय आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो खांख्राइखौ खांख्राइजों मैथा होनबाथ' जों बर'फोरा गोबाङानो जायो आरो जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो गोबाङानो जायो खांख्रायजों ना खांख्रायजों मैथा
नंगौ नोथां नंगौ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्लाथाय ओ जेरै जोङो खारं खान्दायजों खांख्राइ बांसिन जायो आर आरोना जेरै औ नोंथाङाबो जाफेरबाय जानांगौ
नंगौ नोंथां नंगौ जाफेरबाय आं नोंथां
औ जेरै खांख्रायजो खांख्राइजों खारं खान्दाय नाजों खारं खान्दाय बे बेफोरबायदि जों गोबां जाबोबाय आरोना
नंगौ नंगौ।
आरो जेरै जोङो ना खांख्रायखौ जायोबोब्लाथाय जेरै जोङो ओ थाइगिरजों थाइगिरजोंबो जायो आरोना जेरै
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
औ थाइगिरजों अनला आरो ना बेफोरबायदि जाफेरबाय ना जोबोद गोथाव जायो औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो ना गुरनाय होनोब्ला एसे खम खम नुनो मोनबाय आरोना जोङो गोदोनि दिनाव ना गुरनायखौ एसे बांसिनानो नुयोमोन जोङो दानि जुगाव जेरै जों ना गुरनायफोरखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरोना
नंगौ नंगौ।
औ नोंथाङा बाहायोबा एसे फोरमायनानै हो
औ नोंथां दा ना गुरनाय होनब्ला जोंना गोदो गोबां जोङो नाखौ गुरोमोन आरो नोंथां जोंना बायदि बायदिसिना जोंना हन्दा मेसिन बायदिसिना जोंना ना सारग्रा गैयामोन नालाय नोंथां
औ गैयामोन।
बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो गोदो जोङो। नाखौ जोङो दुब्लि फोथार नङाब्ला जोङो हाखर बिलो बायदिसिनायाव जोङो। ना गुरोमोन आरो नोंथां जेब्ला जोंना दैज्लां दैज्लां बोथोर फायो अब्ला जोंना। दैफोरा गोलैयो नालाय गोलैब्ला जोंना ना नाफोरा रोनावो रोनावब्ला जोंना हाखर नि ना बायदिसिना नाफोरा जोंना दुब्लि फोथार बायदिसिना जोंना हाखर हालाफोराव ज'मा जायो आरो। अब्ला जोङो बेखौ जेखाइ नङाब्ला जों बायदिसिना औवाजों बायनाय बायदि बायदि जों गुरु जोङो बिदिनो सारोबो आरो नोंथां
औ जोङो जे होननानै बुंनाय जायो जों बेजोंबो सारनाय जायो आरो ना। आगोलनि आगोलनि दिनाव जोङो जेखौ नुनो थाङामोन दानि दानि जुगावसो जोङो जेखौ नुनो मोनो आरोना औ बेजोंनो जोङो गोबां ना बोखांनो हायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जों दै दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि फुख्रिफोरा लोमनानै जेरै नाफोरा जेरै उजायो आरोना जेरै दावगायो औ बेफोरबायदिनो जोङो बेखौनो जोङो जेरै मुस्रिफोरजों एबा जेरै फोरुङैबो होननानै बुंनाय जायो जों बेजोंबो बोखांनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो जोंनाथ' नाखौ जोङो सारना लाबोना जोङो बायदिसिना जोङो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिबो जोङो जायो आरो नोंथां
औ जानो हायो औ नंगौ
जेरै जोङो बुङोब्ला जोङो नाफाम नाफाम बानायनोथ' जोङो ना गुरनानै ना फि दा जोङो जेरै मावा ना बैथा ना नङाब्ला जोङो फिथिख्रि ना बायदिसिना नाफोरखौ जोङो लाना फैनानै जों बेखौ फोराननानै जोङो बानायनाय जायो आरो नोंथां नाफामखौ जोङो बेखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो औ
ओ फिथिख्रि ना आरो जोङो मावा नाफोरखौ जों बांसिन बानायनाय जायो आरो
नंगौ
औ बेफोरसो बांसिन थावो नालाय जेरै जोङो नाफाम बानायनो थाखायब्ला जोङो नाफामखौ गोबाव सम थिनानैबो जाजायो आरोना जेरै जोङो औ जेरै जों नाफाम होनब्ला जेरै जोङो जोंनि ओनसोलावल' मोना जेरै जोङो टाउन सहराव जानो ओ जेरै हटेलफोराव थांब्लाबो जेरै जों जायो आरोना जेरै जों जानो लुबैब्ला आरो जेरै जोङो नाफोरखौ सबायजोंबो जायो आरोना जेरै जोङो नाफोरखौ बिलोनि। गुरनानै जेरै ना गिदिरब्लाबो जोङो। बेखौ फोराननानै जेरै ना गोरानजों सबाइ खारै जों जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ‌।
बुंनो थाङोब्ला जोङो नाखौ गोबां रोखोमनि जेरै जोङो ओंख्रि फोरजोंबो संनानै जानो हायो जेरै जों खारदै खारैफोरजोंबो संनानै जानो हायो
नंगौ नंगौ
औ आरो जोङो एसे खम नुनो मोनबाय आरोना गोदोनि बायदि नंला जेरै नाफोराबो गैलिया
नंगौ नंगौ।
औ।
दा जोंनाथ' ना ना होनबाथ' जोङो जोङो बर' हारियाव। बायदि बायदि जोंना दोरोङारि। जोङो मैगंफोरजों जों संना जाया नोंथां जेब्ला जों बेखौ। जोङो ना गुरनानै लाना फैयो गुरनानै जों बेखौ मोजाङै बासिनानै जोङो बायदि बायदि। जोङो जायो आरो थाङो जेरै मैथोंबो जायो जोङो थास' बिबारजोंबो नाखौ जोङो फोराननानै जायो। जोङो बे ना सबायजोंबो जायो। बेना जों बायदि बायदि थास' बिबारजोंबो थास' बिथट्रिजोंबो।
थावो आरो ना जेरै जों खांख्रायजोंबो जानो हायो। मावनांगौ थारैनो खांख्राइजों थास' बिबार नोंथाङा मोनजाबायना।
औ औ मोनजाबाय नोंथां मोनजाबाय।
औ नंगौ। जेरै जोबोद थावो आरोना जेरै खांख्राइजों थास' बिबार। आरो ना गिदिरफोरखौ जों फोराननानै जेरै नास्रायफोरखौ जोङो फोराननानै जेरै जोङो। थास' बिबारजों जाजायो आरोना जेरै जों थास' बिबार जानो थाखायब्लाबो जोंनो। खारदै एसेब्लाबो नांगौ आरो ना जेरै जोंनि। गारामाफोराव मानैया औ खायसे मानसिया जेरै गोखै होनानै। जायो आरोना जेरै मैसिथा जेरै बैग्रि फिथाइ बेफोरखौ होनानै जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
दा जोंनाथ' जोङो ना नाखौ जोङो बायदिसिना जोंनो राहायै नों नाखौ जों लाबोनो हायो। जों हाखर नङाब्ला दैमा फाख्रि। फुख्रि बिलो बायदिसिनानिफ्राय जों नाखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ आरो जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय। जेरै जोङो नाखौ जेरै जोङो बे हाइजेंनि बिलाइ। बेजों रुथुमना जानो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ ना ग्रामखौ रुदनानै जोबोद
नंगौ नंगौ।
औ।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना फोरायजागोन औ।
औ नोंथां जोंथ' नाखौ जोङो। जोङो जेब्ला जोंना दैज्लां बोथोरा फैयो आरो नोंथां अब्लासो। जोङो बांसिन बिबांनि जों नाखौ मोननाय जायो। जेरै जोङो बायदिसिना जोङो दैफोर जमा जाना थायो नालाय नों। नोंथां रावुबलि फ जेरावबो जोङो बायदिसिना जोङो नाफोरखौ जोङो रोनावनाय नुनो मोनो नुब्ला जोङो बे नाखौ। जोङो जेखाइ नङाब्ला बायदिसिना जोङो औवाजों बायनाय जोङो जेरै आखाइ नङाब्ला ख'खा बायदिसिनाजों जों सानानानै जोङो नाखौ जाया आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंथ' गोदोनिफ्रायनो जोङो बायदिसिना जोङो बर' हारियाव जेखायजों ना गुरनाय दोङ नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना बर' बर' आइजोफोरा जों ना खौ जों गुरनायखौ जोङो गोदोथ' जोङो गोबां नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो खम बिबांनि नुयो आरो जेराव जोंना जेराव जोंना दै एसे जाना थायो बेफोरबायदि याव ना ओंखारनाय जायगा नुब्ला गुरो गोदोथ' गोदो थ' बिलो फुख्रि बायदिसिनायाव जोङो गुरनाय नुोमोन नाथाय आथिखालाव एसे एसे जेराव ना थानाय जायगा बै ना थानाय जायगायावल'सो बिसोराव गुरनायखौ जों नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' आइजोफोरा ना गुरनाय जेरै जोङो जेखायफोरजोंनो जेखाइ खबायाइ जेरै सेनफोरावबो जोङो साननानै मोनो नङा होनब्ला जेरै जोङो मोनसे जेरै जोङो बे लङा बाय साना दोनबानो सेनफोराव जेरै जोंनिया खुसिया खांख्राइ ना नास्राय फिथिख्रि गोबां रोखोमनि नाना मान थायो आरोना औ आरो जेरै जोङो आगोल बुंनो थाङोब्ला बिदिनो ओ मेसें बोथोरावबो जेरै जोङो नाफोरखौ सायोब्ला गोबां रोखोमनि ना मोनो आरो जेरै दै गोदानखौ लैब्ला जेरै अखा हायोब्ला नाफोरा उ जायो नालाय जेरै जों बेफोराव खखा सानानै जों ना मोनोमोन आरोना जेरै जोंना बर'फ्रा बांसिन खखाखौनो सायोमोन
नोंगौ नोंथाङ नंगौ
आरो नोंथाङाबोथ' लाङिखौ मिथिगौ लाङिफोरावबो नाफोरा गोबां नाङो आरो ना औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला आगोलो जेरै जोङो बोरसि बांसिन सायोमोन आरोना जेरै जोङो माइ बारि बारि बोरसि सायोब्लाबो जेरै जों गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो जेरै मागुर ना जेरै औ जेरै जोङ नास्राय ना गोबां रोखोमनि सिंग्रा ना गोबां रोखोम ना मोनोमोन आरो ना जोङो जेरै बेफोरबायदि सायोमोनब्ला
औ औ नंगौ नंगौ
नोंथाङाबो हायोब्ला बुंनानै हो औ
औ नोंथांबा ना नाखौथ' जोङो बायदि बायदि राहाय जोङो मोननो हायो जों बायनानैबो मोनो आरो नोंथां बायनानै बेनि उनाव जोङो सानानिबो जोङो बोननानैबो मोनो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ सारनानैबो मोनो जोङो बायदि बायदि राहायै जोङो ना मोननाय आरो नोंथां जेब्ला जोङो नाखौथ'
जोङो नानि बागैथ' सावरायबाय जोङो जों बर' आइजोफोरा जेरै नाफोरखौ जेरै माबायदि बुखुमनानै जायो अब्ला नोंथां बिथिम गोजोननाय थाबाय सावरायनानै औ जोंना समाबो जानोसै औ नंगौ थारैनो गोजोनथों थांसिमबो